हेल' नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां औ
औ
नोंथाङाबो खोनादों ना?
औ
औ औ नोंथां
औ अडिअ'फोरखौ मोजां खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंथां
औ नोंथांनिफ्राय आङो माने एसे सोंथि नि सननाय मिथिनो लुबै दंमोन नोंथाङा आंनो होनो हागोन ना?
औ नोंथां दे सोंजागोन दे
औ ओ जों दानो हायो खारै जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय जों मोननो हायो बेखौ माबायदि मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन आरो औ खारै बुङोब्ला जोंना गुबैयै थालिर बिफांनिफ्रायनो जों बेखौ मोननाय जायो आरो जेराव थालिर बिफांखौ बिनि ओ बिगुर बायदिसिना बेफोरखौ जोङो खालिर बिफांखौ दाननायनि उनाव बिनि बिगुर खौ जोङो जिरनाय सान्दुंआव फोरानो बेनि उनावनो बे सानफोराननानै जेब्ला राननो सान्दुंजों गोरान जालाङो बेफोरखौ गोरान जाखानाय उनाव गासैखौबो बुथुमजोबनो माने अर ल' गायना सावनाय जायो बेखौ ओ बेबायदि अर सावनानै उनाव बिनि गासिखौबो मोजाङै अरजों खामो बेनि ज ज
ज
सानद्रिजों बा माइबा मोनसे बेबायदिनो आइजेंजों सोलिनानयनिफ्राय जोङो बेदि हांगारखौ मोनो आरो बेनिफ्रायनो जों खारै मोननो हायो बे थालिर बिफांखौ बेखौ बुङो बेबायदि जेनेबा